हेल'।
हेल' औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ ओ दा बे समाव आं नोंथांजों ओ नारजि ओंख्रिखौ माबोरै संनाय जायो बेनि सोमोन्दै दसे सम रायज्लायनो एबा सावरायनो सानदों सावरायजागोन ना?
औ।
औ। नारजि ओंख्रिखौथ' जोङो ओ जेनेबा बेखौ फोराननानैबोथ' थिनानै दोननानै जाजायो आरो बिदिनो गोथां -गोथाङै खानानैबो संनानै जाजायो नङा होमबा?
औ नोंथां नंगौ।
औ आरो बेखौ ओ गुबुन गुबुन बिदिनो बेदरफोरजोंबो संनाय जायो आरो बिदिनो नारजि आलु बेफोरबायदि जोंबो संनाय जायो।
औ।
ओ बिनिनो आङो अमाजों नारजि बेखौ माबोरै संनाय जायो एसे फोरमायना होनो सानबाय नोंथांनो। औ। ओ गिबियावनो अमा बेदरखौ गोदानानै लाना मोजां सुनानै लाग्रोनो नांगौ। नारजि गोरानखौबो जखानि लानानै सुना थियारि खालामना लाखानो नांगौ। ओ बेनि उनाव सारायाव थाव होनानै अमाखौ एवनो नांगौ ओ एवनाय सम समाव एवनाय समावनो संख्रि, फानलु, हालदै, मस्ला, दुन्दिया, सामब्राम बिलाइ आरि बेफोरखौ नांगौ ओ जेब्ला अमानि दैया रानलांनो हमो बे समावनो सुनानै लाखानाय नारजि खौबो होसनना एरनो नांगौ आरो ओ बेबादिनो दान्दिसे बेदरजों एवफानाय उनाव दै होनानै बेखौ खोबहाबना गोदौहोनो नांगौ आरो खोब हाबना एवनाय उनाव जेब्ला दैया रानलाङो अब्ला संख्रि साखिनानै खांनानै गुदुं गुदुङैनो जानो हायो आरो। ओ नारजि होयोब्ला बेदरखौ मोजाङै जानो हायो। ओ बे एवनाया बर'फोरनि आंगो जाग्रा खाजा होननानैबो बुंनो हायो। ओ ओ बियो बर'नि रोखोमसे हारि सिनायथि जाग्रा खाजा आरो बे नारजि ओंख्रिया। औ ओ आरो नारजि दोलो बेखौ जों माबोरै संनाय जायो बेनि बागैबो आं एसे फोरमायना होनो सानबाय नारजि दोलोखौ माबोरै संनाय जायो औ। गिबियावनो जखा बादियै फोराननानै जोथोन खालामना दोननाय नारजि गोरानखौ बिदिनो ओ खख्लानिफ्राय दिहुनना मोजां बिजिरनानै बाल्थिं एबा गुबुन रोखोमनि आइजेंफोराव रुइनाय बायदि हरसे सोमना दोननाय जायो। ओ मोनाबिलिआव सोमना दोननाय नारजिखौ अखानायै फुङाव मोजाङै सुनानै सेबना लाग्रोनाय जायो आरो बिनि उनाव बिदिनो लरहा एबा खेराहियाव एबा ओंख्रि दोआव लानानै अरदाबाव जाननानै खारदै होनानै एवनो नांगौ बेबादिनो दान्दिसे से सम एवनाय उनाव जखा बादियै दै होनानै रुनो नांगौ। जेबोला रुनाय नारजिया गुरै जायो अब्ला सांजों बिदिनो गेब्लेेजासे साग्लिनो नांगौ आरो ओ खारदैया खम जायोब्ला गेब्लेनो नागिरा नारजिया। बेनिखायनो खारदैखौबो जखानि होनानै रुनो नांगौ आरो ओ सांजों सानानै गेब्लेेजोबाब्ला संख्रि फानलु आरो हालदै मस ला होनानै दान्दिसे गोदौ होबावनो नांगौ आरो बिदिनो थाब थाब खोस्लिजों एरबाय थानो नांगौ नङाब्ला ओ गोदोनानै खामनोबो हागौ आरो बे नारजिया ओ ओंख्रिया मोज जाङै जबोब्ला संख्रि साखिना खांनो नांगौ।
औ।
ओ बेनो नारजि दोलि दोलो ओंख्रि आरो बेखौ ओ गुदुङै गुदुं हायखांना जायोब्ला ओ गोथावसिन मोनो आरो।
औ औ।
औ बिदिनो नोंथाङाबो एसे नोसोरनिथिं एबा नोंस्राबोथ' जायो नङा होमबा नारजि ओंख्रिखौ औ माबायदिस अ औ बिनि माबायदि संनाय जायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा ना बेखौ बो मिथिया? ओ हेलौ खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों ओ नोंथांनिसिम निमाहा बियो मानो होमब्ला ओ नंगौ जोंहा बर' फोरा बयबो नारजि ओंख्रिखौ जायो बयनिबो न'खराव एबा बर' हारिनि बेयो मोनसे उम गोनांथार ओंख्रि होननानै बुंनो हायो बयबो बर' सुबुंफोरानो नारजि ओंख्रिखौ जायो ओम ओ बेखौ मिथियो नाथाय ओ दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि जोंहानि न'खराव रावबो नारजि ओंख्रि खौ जानो हाया खारन ओ बेयो गोख खा नालाय ओमफाय जोंहानि साफ्रोम सुबुङानो होनजायो आरो ओ माने गोखाखौहाय मा होनो जानो हाया आरो बां ओ बांसिनै बेनि थाखायनो नार्जि ओंख्रिखौ जानायानो जाया ओमफ्राय जेरैबायाददि नारजि इदिनो एसे एनै मोनथियो आरो ओ जेरै नोंथाङा होनदोंमोन ओ नारजिखौ ओ गुबुन गुबुन रोखोमै ओंख्रि जानो हायो होननानै थिग बेबायदिनो आङो
नारजि दोलोनि दोलोखौ खोनाफेरदों आरो दाखालिबो आं लोगोनावहाय जेब्ला थांदोंमोन होमबा बिसाबो नारजि दोलो ओंख्रि संनानै दोन्दोंमोन आरो खिन्थु मारै सङो बिनि प्रसेसखौ आं गासिखौबो मोजाङै मोनथिया
औ
औ आरो आं बेखौ मिथिबावोदि ओ जोंहा बर' समाजावहाय ओ सोरबा न'खरावहाय सुबुं थैयोब्लाथाय ओ बेनि सारादुआवहाय ओ नारजि अरगार होयो बेबायदि नारजि अरगारोब्लाथाय माने ओ माने बेखौ बिदाय होनाय जायो होननानैहाय बेबायदि फोथायनाय दं होननानै आं मिनथियो आरो बेनि थाखायनो माने बेयो ओ नारजि नारजि बेखौ नारजि अरगारनाय होननानै बुङो माने ओ सारादुआवहाय जुदि नारजि ओंख्रि संनानै बयनोबो रायजो फोरनो जाहोयो आरो न'खरनि सुबुंफोरा जायोब्लाथाय बे थैनानै थांनाय सुबुंखौ माने अरायनि थाखाय बिदाय होनाय बेबायदि जायो होननानै फोथायो आरो ओमफ्राय बेनि थाखायनो जोंहा बर' समाजनि ओ सुबुंफोरा सोरबा आलासि फैयोब्लाथाय न'खराव आलासि जानो फै सोरबा आलासिफोर फैयोब्लाथाय माने नारजि ओंख्रि संनानै होनायखौ नुनो मोना आरो। नं माने बर' समाजाव बिदि फोथायोखि नारजि ओंख्रि संनानै जाहोब ब्लाथाय माने सोमोन्दो बायनाय एबा बिदाय होनाय इफोरखौ फोथायो बेनि थाखायनो सोरबा आलासि फैयोब्लाथाय ओ नारजि ओंख्रि संनानै जाहोआ होननानै ओ मिथिनो मोनो आरो।
औऔ
औ बेनो।
औ ओ आं दै बावैसो बुंलांबाय जे ओ नारजिखौ ओ फोराननानैबो जानाय जायो आरो बिदिनो गोथां गोथाङैबो खानानै जानाय जायो नङा होमबा?
औ
ओ बे नारजिखौ बै फाद्र' दानाव ओ फाथो गुबै आरो फाथो गोखा दाननाय समावनो बिलाइखौ खानानै न न'आव लाबोना बिदिनो ओ सायनानै एम एबा गुबुन आइजेंफोराव दोनना नै ओ फोराननानै लानाय जायो। आरो बे फोराननानै दोननाया जेब्ला रानो अब्लानो बिदिनो गोसो जाब्लानो बे बुथुमनानै दोननाय नारजिखौ बिदिनो आयजेंनिफ्राय दिहुननानै संनाय जायो नङा होमबा? औ ओ आरो बांसिन बिदिनो सैथो बैसाग दानाव फाथो गोखानि बिलाइ बिजौखौबो बांसिन एवनानै जानाय जायो आरो ओ आरो बे ओंख्रियावबो थाव गुबै होनाय जाया।
ओ
औ आरो बे ओंख्रिया ओ उदैनि थाखाय जोबोद गाहाम बे नारजि ओंख्रिया ओंख्रिखौ जों जायोबोला फिलौ खारो होननानै जोङो मिथियो आरो।
औ
औ आरो बियो ओ मोनसे मुलियारि गुन ना होननानैबो बे ओंख्रिखौ मिथिनाय जायो।
औ
ओ बे ओंख्रिखौ जायोब्ला सोलेरनि बिदुङा समानै थायो होननानैबो गोबां सुबुंफोरा फोथायो आरो।
औ
आरो बेथ' बर' हारिनिबो मोनसे सिनायथि नेरसोन ओंख्रि होननानैबो जोङो बे ओंख्रिखौ बुंनाय जायो।
औ
औ बिदिनो आरो। दाथ' बिदिनो गोबां ओइदि बर' आइजोफोराबो बे नारजि ओंख्रि खो न'आवनो गावनो बिदिनो फोनानै गोबां बिदिनो ओ बुथुमनानै लायो आरो बेजों लोगोसे ओ फाननायखौबो जोङो नुनो मोना आरो बे नारजिखौ फाननानै जे रां खामायनायखौबो जोङो ओ बर' आइजोफोरखौ नुनो मोनो आरो बर' आइजोल' नङा गोब बां बिदिनो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो ओ बे नारजि ओंख्रिखौ दा दानिया बिदिनो गायो आरो जायोसै आरो।
औ
औ बिदिनो आरो बे नारजि ओंख्रिखौ गुबुन गुबुन ओंख्रिफोरजोंबो संनानै जानाय जायो।
औ
आरो बे नारजि जे गोथां गोथाङैनो खानानै जानाय नारजियाव नाफोरखो होसननानैबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो।
अह
उम ओ बियो जोबोद बिदिनो मोजां जाग्रा खाजा बर'नि औ औ बेसेनोसै ओ नोंथांजों नारजिनि सोमोन्दै नारजि संनायनि बा माबायदि बेनि सोमोन्दै रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय। औ बिदिब्ला समाबो जाबाय। औ दे होनबा।
औ दे